औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ जोङो दायो नोंथांखौहाय आङो मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामहरनाय जादोंमोन
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां आं दा ओरैनोसो जिरायनानै दंखायो बे समाव थारैनो आं नोंथांजों सावरायनो थाखाय समा दङ
औ बिदिब्ला जोंनि सावरायनांगौ आयदायानो जादों जोंनि बर' समाजावहाय जोङो सिगां समाव जों सावरि बादालि जानाय नुयोमोन नाथाय बियो आथिखालाव मानो गैला बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ हागोन थारैनो
औ
नोंथां नोंनि आवाजखौ आं एसे फिसा फिसा खोनादों अननानै एसे लाउडलि रायज्लायबा साबसिनै जागोन
औ दा खोनादोंना
औ खोनाबाय नोंथां अब्ला आङो नों नोंथांनि जा सोंथि नंङा होमबा बे सोंनायनि फिननायखौ होनो नाजानि आंनि जा मिथिनाय आरो जोंनि खाथि खालायाव जों नुबोनाय माखासे सिगां समनि जोंनि खामानि मावनाय दा बर'फोरा मोनसे जोबोद बुंनो थाङोब्ला गामि बिथोराव हाग्रा बेफोरबायदि जायगायाव थानानै संसार जानो मोजां मोनो जेराव बिसोरो आबाद गाहाय हारि हिसाबैनो आबाद नि खामानिखौनो बांसिन
औ
मावनाय जायो बेनिखायनो बेनिखायनो बेनिखायनो बर'फोरा माने सिगां समाव गाव हारसिङै जेब्ला खामानिफोरखौ मावनो हाया बै समाव। गामिनि रायजो राजाफोरखौ माखासे ओ। सावरि बादालिजों। मावनानै बा दै खामानिखौ दैखांनानै लायोमोन। दा सावरि बादालि होनोबा जाय गामिनि सो जाय माने हौवाफोर नङा होम्बा। हौवाफोरखौ जों बांसिन जानाय नुयो हिनजावफोरखौ नुवा दा सा सावरि बादालि मासे गावनि लोगोफोरबो जानो हागौ नहाय दे गामिनि गासैखौबो लिंनानै सावरि जानो हागौ दा जों सिगां समाव बि दि मावनायफोरा आ बर'फोरा सिगां समाव बोला गंसे न' लुनांगौब्ला जेनेबा थोरिनि न' लुनाय बा प्लास्टिकनि जेनेबा बे जिखुनु थोरिनि न'खरनो हमनानै ला ओंखाम संग्रा लुनाय होनबा न'मा न' होन सौरानो जिखुनु न' लुनाय समाव हारसिंथ जाया नालाय दा बर'फोरा जेनेबा। हारसिं जायैखाय लोगो नांगौ जानायलाय दा न' लुनो थाखाय जों लोगो लाबो जायो बेखायनो बेफोरबायदि खामानियाव हा हारसिं हायै खामानियाव जोङो मानसि लोगो लायो। न' लुनायनियाव बे जाहैबाय मोनसे बेबायदिनो। ओ बन सिननाय बा हाग्रायाव बन लायनाय बेफोरबायदि खामानियावबो जों सावरि बाव सावरि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जों मोननो हाबावो ओ जेब्ला हाबा नङा बा हाबानि बनलाय खेराइ बेफोरबायदि फोरबोफोरनि रायजोनि खामानिफोरनि लोगोसे रायजोनि खामानिथ'नङा रायजोनि खामानि होनोबा बे रायजोनि जाहैबाय। ओ जिखुनु पार्सनेल मोनसे हाबा पार्सनेल होनबा हाबायाबो मोनसे न'खरनि जाहैयो दा बेबायदि हाबानि बन लायनाय बन सिननाय माब्लाबा सावरिया ओ फुंनिफ्राय सानसेबो जायो आरो माब्लाबा फुङावलद दसे जायो आरो माब्लाबा बेलासियावल' जायो आरो नोंथां दा। बिनि थाखाय जों सिगां समाव ओ बारा माने खरसा खालामामोन। जोङो बे खरसायानो जाहैबाय जाय बिथांमोनहा खामानि मावनायाव मदद होफैदों। बिसोरनो फुंनिफ्राय सानसेब्ला जोङो ओंखाम बेदर बर'फोर नालाय बर'फोराथ' सिगां समाव जौनि बाहायनाया थाखायो। दा जौबो होनाय जायो आरो सावरियाव दा जोङो बेजोंनो खुब जायै लोङै ओ मावनानै गोजोनोमोन गावजों गाव सहाय होलायोमोन ओ बेनिफ्राय जोङो मोननो हाबावो। सावरि जानाय होनोब्ला बर'फोरहा माने गावजों गावजों मोनसे अनलायनाय बेखौ नुनो मोनो। बेफोरखौ जों गुबुन हारिनि मानसिफोरनि गेजेराव नुनो थांबाङा आरो आंनि नुनायसिमावथ' बेफोरबायदि सावरि जानाय गुबुन हारिनि बेलायाव नुवाखै। दा जोङो बेफोरबायदि बर'फोरनि गेजेरावल' माने खुब मोजां मोनसे जयै न' खामानि थिखोनानै होनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो दा बेनो ओ जोबोद मोजां बर'फोरनियाव नाथाय आथिखालाव नोंथां नोंथाङा दि बुंदों जेरै आथिखालाव नुनो थांलिया होनदों नोंगौ बेबो जोङो आथिखालाव सावरि जानाय हाबा बेफोरखौ जों नुनो थांलिया सावरिया मानो होनबा सिगां समाव जायो जयै मोनसे गामियावनो थानानै ओ बारा बाहेरायाव खामानि मावनो रोङामोन बर'फोरा बे दुब्लिनि आबाद दावनो नांथाबना थायोमोन नालाय दा बेनिखायनो गामिनि मानसिफोरखौ लोगो मोनलायमोन आरो-आरो बेनोबो गोनां जायो आंनोबो गोनां जायो बेबायदियाव बांसिनै कपारेटिभ जायोमोन आरो जयै बेबो बे बेबो बेखौ मदद होयो बेबो बेखौ मदद होनाय हिसाबै जों मोनो हायोमोन आरो सावरियाव नाथाय आथिखालाव जों नायनो थाङोब्ला दोनैनि बे समा जोबोद समजों लोगोसे सोलायबोबाय जों सोलायदों होनोबा जोंहा ओ बर'फोराबो गुबुन हारिफोरबायदि गुबुन-गुबुन आलदा-आलदा खामानि मावनो रों जेरै ओ एगजामपोल हिसाबै फोरोंगिरि बा बाहेरायाव कारखानाफोराव खामानि मावनो फैयो जोंनि बर'फ्राबो गुबुन-गुबुन हादराव थांनानै खामानि मावो दा बेफोरबायदिनि जाउनाव जोङो गामियाव मानसिफोरखौ लोगो मोनला आरो दा आरो ओ माखासे ओ गाव गावनि पारमानेन्ट ओ सरखारि साख्रि बेफोरबायदि थानायनि जाउनावबो जोंनि समाजाव माखा खासे गोजौ गाहाया बांसिन जानायखौ नुनो मोनदों दा बिदियावबो समा जोंहा सोलाबलायलिया दा बे सम सोलाबलायैनि जाउनावनो आथिखालाव जों ओ रांनि माखासे मानसिफोरखौ जाय बिथांमोनहा खामानि मावनो गोरों जिखुनु आयदानि सायाव जाय खामानिखौ जेरै जेवरा दुमनाय बन बन सिननाय आरो हालेवनाय बा हाग्रा एवनाय जिखुनु जे मोनसे न'खराव गोनां जानाय बेफोरबायदि खामानियाव जोङो रांजों रांनि सोलायै जों खामानिखौ मावहोनायखौ नुनो मोनो
ओ आदसा नोंथां नों नोथां मोननि ओनसोलावबो बेबायदि ओ सावरि जानायफोरा आथिखालाव नुनो मोनो ना मोनला ना आं होननाय बायदिनो रांजोंनो माखासे खामानिफोरखौ जों दैखोनानै लानायखौ नुयो नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन
औ हागोन नोंथां औ अ जोंनि बे ओनसोलावबोथ' नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो
फिसा फिसा खोनाफैदों नोंथांनि आवाजखौ।
औ दा खोनादोंना?
औ खोनाबाय नोंथां
औ ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओ बिदि गामि ओनसोलफोरावहाय जोङो ओ गोदोनि बायदि सावरि बादालि जानायखौ जोङो नुनो मोनलिया ओ नाथाय जोङो ओ बोथोर लायै बोथोर खायफा आबादफोर मावनायाव जोङो दासिमबो बिदि सावरि बादालि जानायखौ जोङो नुनो मोनो मानो हो होनोब्ला जोङो ओ बुंनो हायोजे बे सावरि बादालि जालायनाया जोंनि ओ बर' हारिनि मोनसे बाहागोखा होननानै नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ बिदिनो जोङो ओ दासिमबो बोथोर लायै बोथोर जोङो बायदि रोखोमनि आबाद फोर मावनायफोराव जोङो सावरि बादालि जालायलायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो माइनि आबादफोर मावोब्ला ओ जोङो जोङो गिबि समफोरावहाय जोङो ओ जोंहा आथिखालावथ' जोंहा रांनि ओ रांखान्थियारि बिथिङाव जोबोर जौगाबाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
अ बिदिनो जोङो ओ हाजिरा खामलाफोर मावनो होनानै जोङो ओ गुबुन सुबुंफोरखौहाय जोङो ओ रां होनानै जोङो हाजिरा मावहैयो ओ गिबि सान माइ गायजेनाय समफोराव बेनि उनाव जोङो जेब्ला ओ जोबथा जोंना माइ गायनाया जोबनानै ओ जोबनायनि लामायाव फैयो अब्ला जोङो ओ हाल जांख्रानि जों फोरबो खुंनाय नुनो मोनो नङा होमबा जोंनि बर'फोरखौहाय औ। बे समावहाय जोङो दासिमबो ओ बे माइनि आबाद मावनायाव जोङो जोबथा सानखालि माइ गायनाय जोबथा सानखालि जोङो ओ गामिनि एबा खाथि खालानि न'खरनि सुबुंफोरखौहाय जोङो बिदि ओ जोंनि गामिनि आइजोफोरा ज' ज' यैहाय लोगो नांनानै जोङो दासिमबो सावरि बादालि जालायलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
नंगौ नंगौ।
औ जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय आरो जोंहा उम मेसें बोथोरफोरावबो ओ बाय दि रोखोमनि जेरै ओ आबादफोर मावो ओ सिबिं बेसर बायदिनि नङा होमबा नोंथां?
औ
औ बेफोरखौबो जोङो ओ सिबिं बायदि ओ ओ फोनायफोरावहाय जोङो जेब्ला बेफोरखौ ओ फुनो सम जायो बे फुनो एबा दाननो सम जायो बे समफोरावहाय जोङो न'खरनि खाथि खालानि सुबुं फोरजों जोङो ज'यैहाय लोगो नांनानै ओ सावरि बादालि जालायलायनायखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनो। ओ खायफा खायफा गामियाव बिदि ओ गैयाबो जानो हागौ ओ सावरि‌ बादालि जालायलायनाया ना थाय आङो जोंनि बे ओनसोलफोरावहाय जोंनि गामि खाथि खालाफोरावहाय दासिमबो बिदि सावरि बादालि जालायनायखौ ओ नुनो मोनो
दासिमावबो नुनो थाङो ना?
औ नंगौ
औ जोबोद मोजां मानो होनबा बेबायदिनो गोरोबनानै थायोबा जोंनि माखासे समाजनि जेंनाफोरा गोरलैयैनो सुस्रांजायो आरो गावजों गाव बुजिलायनायखौ जों मोननो हायो आरो।
औ
अब्ला नोंथां जोंहा बे समाव बे सुंद' समनि गेजेरावनो जोंनि माखासे गोनां गोसार आयदा सावरायनो गोनां जेरै बर'फोरनि गेजेराव सावरि जानाय
औ
बे खामानिनि बा बे मा बुस्थु बेखौ जों मिथिनो मोनबाय नोंथांनि गेजेरजों। आरो आंनि गेजेरजों दा जोंहा समाबो जाबाय बेखिनियाव आरो उनाव बेबायदिनो जों सावरायनो मोनगोन होननानै आं नोंथांखौ आसा खालामो। नोंथांनिसिम आंनि गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ गोजोन्थों।
औ दे बिदि बिदिब्ला